हेलौ नों
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावदों नामा?
जेबो मावागै नोंथां।
अ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों। नोंथांनाव आं नोंथाङा जुदि माबाफोर हाबा मावाखैब्ला आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला आंनि आयदायानो जाबाय नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि बागै एसे सावरायदो।
ओ। सोलोंथायाइया जाबाय सुबुंनि जिउआव, जोबोद गोनांथि मोनसे आयदा।
औ नोंथां।
जायखौ जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद गोनांथि। गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांबा, सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि। जायनि जाउनाव सोलोंथायाइया सुबुंफोरनि जिउआव जोबोद गोनां। सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जों सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो थांनानै, सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायो। मानोना जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि माबाया सोलोंथाइनि राहा लामाया एसे खम। बेनि जावनाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा, गोजान गोजान जायगायाव थानानै सोलोंथाइ लानो गोनांथि जायो। सोलों नुथाइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफोरा
जोंनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ राहा खालामलामा लाबोगासिनो।
आया जानो दानिसो दंमोन बबाव थांखोथाय
सोलोंथायाइया जिउ खुंनाय राहा लामायाव जोबोद गोनांथि मानोना सोलोंथाइ गैयाबा सुबुंनि जिउ राहा लामा खुंनायाव गोब्राब
औ नोंथां
सोलोंथाइखौ बयबो सुबुंनि जिउआव बयनिबो सुबुंनि जिउआव गोनांथि मानोना सोलोंथाइ गैयाबा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायावबो खस्थ जायो सोलोंथाइनि दारै सुबुंफोरा गोबां मुवा बेसाद दिरुनदों आरो गावनि गाव गावनि हादरफोरखौ जौगाहोदों सोलोंथाइनि दारै सुबुंफोरा गोबां बेसाद बानायदों आरो गाव गावनि गियानखौ बारायहोदों जों सुबुंफोरा सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां जायगा हान्थिनो हायो आरो गाव गावनि हादरखौ एबा जायगाखौ जौगाहोनो हायो सोलोंथाइया जाबाय जिउ राहा खुंनायाव जोबोद गोनांथि सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय जों गोबां गिदिर गिदिर लेखा बिजाबफोर फरायनो थाखाय गोनांथि जायो सोलोंथायाइया जाबाय सुबुंनि जिउ खुंनायाव जोबोद गोनांथि मानोना सोलोंथाइ गैयाबा जों सुबुंफोरा गावनि जिउ खुंनायाव गोब्राब मानोना मानोना बे जिउ खुंनाय राहा लामायाव सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि
औ
सोलोंथाइ गैयाबा सुबुंफोरा जाम्बा जाम्बि जानानै थानाङो जायनि जााहोनाव जिउ खुंनाय राहा लामायाव सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथि
औ
सोलोंथाइखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों आरो दासिमबो बाहायगासिनो दं जायनि जाउनाव सुबुंफोरा गियानि गोरों जानो हमदों गोदो गोद दाय सोलोंथाइ गैयि समाव सुबुंफोरा जाम्बा जाम्बि जानानै थायोमोन नाथाय दानि जुगाव सोलोंथाइनि जाउनाव सुबुंफोरा गियानि गुनि जानो हमबाय मानोना सोलोंथाइया सुबुंफोरनि जिउ राहा लामा खुंनायाव जोबोद गोनां
औ
थायानो मोनसे सासे सुबुं एबा सुबुंफोरनि दावगानायनि राहा लामा सोलोंथाइ गैयाबा बे जिउआव जोबोद सोलिनो खस्थ सोलोंथाइया गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरजों बाहायजानाय मोनसे सोलोंथाइ जाय जायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गियानि गुनि जानो हमदों
औ नोंथां
सोलोंथाइखौ सुबुंफोरा गासिबो बाहायो नोंथाङा आंनि बिबुंथिखौ खोनानानै माबायदि मोनखो
ओ जोबोद मोजां जादों नोंथां
दे नोंथाङाबो आंनो सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ दे नोंथां आहोम
सोलोंथाइ लानाया जाहैबाय सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनांथार एबा गेदेरसिन खामानि मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गिदिर गिदिर जायगाफोराव गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायहैनो हायो आरो नुहुरस'नो हायि जायगाफोराव जों सोलोंथाइनि गेजेरजों थांनो हायो एबा सहैनो हायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों बायदि बायदि मुवाफोर बेसादफोर दिहुननो हायो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजाबाय थानाय मुवा बेसादफोरा जेरै जों बाहायो बायदि बायदि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि दारैनो दिहुननाय जायो आरो सोलोंथाइ लायाब्ला जों बेफोरखौ दिहुननो हानाय नङा मानोना सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों बायदि बायदि गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर बिजाबफोर फरायनानैसो जों बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ हमदांनानै एबा सानदांनानै दिहुनहैनो हायो आरो सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो जाम्बा जाम्बि जानानै थानाङो मानोना सोलोंथाइया जोबोद गोहो गोरा आरो बोलो गोरा सासे सुबुंखौ सोलोंथाइया आरो जोबोद गोहो गोरा बोलो गोरा जाहोहैनो हायो।
औ।
आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों, गोबां मोजां मोजां गियान मोननो हायो। जेरै सोलोंथाइनि दारैनो दिहुन जानाय बेसादफोरजों ज जोङो गुबुन दाबसे जायगाफोरावबो थांनो हायो। सोलोंथाइ लानानै दिहुननाय मुवा बेसादफोरा गोबां दङ जेरै जों। बाइक खार आरो बिरखं बायदिफोरखौ जों सोलोंथाइ लानानैसो दिहुनहैनो हायो।
औ।
बेनिखायनो, उन समाव आरो गोबां बायदि मुवा बेसादफोर दिहुनहैनो थाखाय जों सोलोंथाइ लानाया गाहाम। मानोना आथिखालनि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्ला नोङो जिउ खुंनाय राहाया जोबोद गोब्राब जायो। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों दावगालांनो हायो। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों बायदि बायदि बेसादफोर मुवाफोर दि दिहुननो हायो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मोजां मोजां गियान मोननाय नङा। सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो मोजां जानांगोन आरो, मोजां मोजां बिजाब बायदिसिनाफोरखौ जों फरायनांगोन। जाय बिजाबफोराव जोङो मोजां गियानखौ मोनो मोननो हायो। आरो मोजां मोजां जों फरायसालियाव थांनो नांगोन सोलोंथाइ लानो थाखाय। गिदिर गिदिर फरायसालिफोराव जों हाबहैनांगोन एबा थांनांगोन मोजां सोलोंथाइ मोननो थाखाय। आरो बिब्दिनो सोलोंथाइ लानायाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोर नांगौ जायो जेरै। फावथेन बहि बायदि मुवा बेसादफोर सोलोंथाइ लानायाव नांगौ जायो। बिब्दिनो सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइ खौ जों बयबो लानांगौ, बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनि बे रायज्लायनायखौ एबा सोलोंथाइनि बागै फोरमायनायखौ माबायदि मोनदों?
मोजाङानो मोनदों नोंथां।
अ दे बिब्दिब्लालाय ना नोंथां।
औ नोंथां।